नोंथाङा बे समाव ओरैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां
अ नोंथां आं नोंथांजों
औ
सुबुं दावबायसंनायनि फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना? ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
सुबुं दावबायसननाय होनोब्ला जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो सुबुं दावबायस'नाय बुङो सुबुङा गुबुन गुबुन जा गुबुन गुबुननि था जाहोनाव सुबुंफ्रा दावबायस'नो जायखौ जोङो सुबुङा मोजां थाग्रा खुलि जायगा नायनानै आरो बेजों लोगोसे मोजां हान्था मेला मोजां फाहामसालि मोजां फरायसालि बायदिखौ नायनानै मोजां मोजां खाबुखौ नागिरनानै सुबुङा दावबायस'नो नङा होनबा नोंथ थां
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङाबो सुबुं दावबायसननायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ? नोंथाङा खोनादों? ओ नोंथां सुबुं ओ सुबुं दावबायसनाय होना नानै बुङोब्लाथ' जोंहा सुबुंफोरा गासैबो मोनसे थि जायगायावनो थाजेरै थाथिरा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेखौनो होननानै बुङोब्ला जोंहा सुबुं दावबायसननाया सुबुंनि जिउआव गोबां जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जिराद बियो जायनि थाखाय सुबुंनि गोसोआ जेराव थांनो गोसो जायो सुबुङा बेयावनो थाङो आरो मोनसे अ' मोनसे जाहोनदि सुबुंनि मोनसे जाहोन थायोदि जि सुबुङा जि जायगायाव थायो अब्ला एबा बे जायगानि थाथिलि एबा थाना थानाय
औ खोनादों नोंथां।
ओ सुबुङा जि जायगायाव थाथि थाजोरै थायो ओ सुबुङा जि जायगायाव थाथेरै थाया एबा जि जायगायाव थांनो गोसो जायो बेयावनो थाङो एबा जे सुबुं दावबायखनसनायनि जाहोना ओरैबायदि जाहोननि थाखायबो जायो जे जि जायगायाव सुबुंनि थाथिलि एबा थासारि एरिया मोजां नङा अब्ला बे सुबुं बे दाबसे जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो। एबा गुबुन दाबसे जायगाखौ मोजां मोननानै बै दाबसे जायगासिम स'हैनो हायो बेयाव था बेयाव थांनाय थाखाय गोबां हान्था मेलानि राहा दङ जेराव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गारि गारिजोंबो थांनो हायो। ट्रेन बायदिसिना गोबां थांनायनि थाखाय राहा दङ।
औ नंगौ नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां बुहुमनि गासैबो सुबुङानो सुबुं दावबायसननाया जायो जायखौ जों बुंनो थाङोब्ला सुबुंफोरा गासैबो जायगा थि मोनसे दाबसे जायगायावनो थाबाय थाया जाय जायनि जाहोनाव जोंहा मोनसे गोनांथारा जों खामानि जायो बेफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव सुबुङा दावबायस'नो हायो आरो सुबुं दावबायस'नाया मोनसे ओरैबायदि बेसाददि सुबुंनि जिउआव बयनिबो जिउआव बे सुबुं दावबायसनाया जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां ‌।
बेखायनो नोंथाङाबो सुबुं दावबायसननायनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा एबा सुबुं दावबायसननायनि सनायनि ओंथिया मा माबायदि बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिबा ‌।
सुबुङा गावनि थाग्रा खुलि मोजां जायगा नागिरनानै गावनि थानाय सुबिदाखौ नायनानै सुबुं नङा दावबायस'नो।
औ।
बेजों लोगोसे थासारिखौ मोजां मोजां खोनानानै बा मोजां नुनानै बै जायगायाव बेरायहैयो दावबायहैयो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनाय बा दावबायहैनायखौनो सुबुं सुबुं दावबायसननाय होननाय बुंनाय जायो
औ
सुबुंङा माखासे गावनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव माखासे मावग्रा मा साख्रि बायदि मावनाय खामानियाव मावनानै थाहैयो बैफोरबायदि जायगायाव साख्रि मावनानै उनहालागै बेयावनो थानायनि थि थांखि लायो नङा होनबा नोंथां? बेफोरबायदियानो सुबुं दावबायसननाय बेयाव गोलैयो जाय जायगानिफ्राय थाङो बेखौ थि जायगा बुंनाय जायो आरो जाय जायगायाव बियो दावबायसन हैैयो बै जायगाखौ थावनि बा दावबायहैनाय जायगा होननानै मिथिनाय जायो सुबुं दावबायसननाया मोजां खाबु मोजां हान्था मेला मोजां जाग्रा लोंग्रा जाय जायगायाव बांसिनै सुबुंनि जिउ खुंनाय राहा मोजाङै दङ बैफोरबायदि जायगायाव सुबुङा दावबायसनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ दा
नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो सुबुं दावबायसननायनि सायाव
सुबुं दावबायसनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा दासो नोंथाङा फरायखांलांखाबाय दा थेवब्लाबो आङो फंनैसो फोरमायनो सानदों दि नोंथाङा खोनादों ना?
औ
ओ सुबुं दावबायसननाया जाहैबाय जोंनि सुबुंनि गासैबो जिउआव सुबुं दावबायसननाया जायो जायनि थाखाय जाय जाय सुबुंफोरा जि जायगा दाबसेयाव थादों बे दाबसे जायगाखौ मोजां मोनाबा बालानो एबा मोजां मोनाबाला जोंहा गुबुन दाबसेयाव थांनो गोनां जायो जायनि थाखाय सुबुं दावबायसनाय बुङो बेखौनो सुबुं दावबायसनाया बयनिबो जिउआव जायो जेरै जोंनि जिउआवबो गोबां गोबां सुबुं दावबाय नायनि बेलायाव जायो जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव मोनसे आ जेंना एबा मोनसे मा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायो दा सुबुं दावबायसन नाय होननानै बुङोब्ला सुबुङा गावनि जिउखौ जि जायगायाव थाथिरै खुंनो हायाखै अब्ला गुबुन दाब से जायगायाव थाथेरै एबा मोजाङै गोजोनै खुंनो हागोन साननानै जोंहा सुबुङा दावबायसनो जायनि थाखाय जि जि दाबसे जायगाया मोजां नङाब्ला गुबुन दाबसे जायगाया मोजां दाबसे जाया नाययगरनानै थांनो हायो थिग दा दा बेखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुं दावबायसननाया गोबां रोखोम रोखोमनि जायो जेरै गुबुनफोरा गुबुन दाबसे जायगाफोराव गुबुन दाबसे जायगायाव थाजारै थानो थाखायबो थांनाय जायो गुबुन आरो गुबुन सुबुं माखासे बे गुबुन सुबुंफोरा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव साननैसो एबा साननैसो बा से मासनि से दाननि थाखायबो थांनाय दावबाय सनाय जायो जायखौ बुङोब्ला जोंहा जोंहा दावबायसननाय बुङो सुबुं दावबाय सुबुंफोरा गासैबो दावबायसनो दा जोंनि आयदाया सुबुं दावबायसननाय नालाय जों दावबायस गोबां रोखोमै राय सावरायनो गोनां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सुबुं दावबायसनाया गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायसननायनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
दा बेनिखायनो जोंहा सुबुं दावबायसननाय मोनसे गोनांथि मोनसे नेरसोन होनबा गुबुन गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जसे दावबायसनो हायो दा नोंथाङाबो फंनैस दावबायसनायनि बागै गुसुं बे गुसुं समाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ
सुबुङा जोंनि सुबुं दावबायसननाया गोरलैयैनो जाया मानोना जाय जायगायाव थायो जाय जायगायाव थाजेरै थाखुलि खुंनो सानो बैफोरबायदि जायगा याव माखासे हान्था मेला बेजों लोगोसेनो थानाय जानाय गासै गासै बिथिङाव नायनो सानना थाङोब्ला बैफोरबायदि जाय गायाव माने थासारि खुंनो हायि बा जिउखौ मोजाङै सामलायनो हायिनि जाउनाव सुबुङा दावबायसननांगौ गोनांथि जायो।
औ
दै दा गाव थाबाय थानाय जायगायाव जुदि मोजाङै थाजिरै जिउ खुंनायनि राहा बा मोजाङै खाबु गैयिनि जाहनाव गुबुन मोनसे जायगायानि मोजां खाबु नागिरनानै मोजां थाग्रा फुलिखौ नागिर नानै सुबुङा दावबायसननाय जायो।
औ
सुबुं दावबायसननाया गुबुन-गुबुन रोखोमनि जायो जायनि जााहनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गामियारि सुबुंफोरा नोगोर फारसे दावबायस'नो नोगोराव बुंनो थाङोब्ला हान्था मेला मोजां फाहामसालि मोजां फरायसालिफोरनि थाखाय खाबु थांलाय फैलायनि थाखाय खाबु बिनि थाखाय
औ नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? हेलोव नोंथां औ औ
थाखायबो थांलाय फैलाय खालामनो बा मोजां फरायसालि मोजां फाहामसालि गैयिनि थाखाय आंखाल जानायनि जाउनाव सुबुङा दावबायसनो दा बिनि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सुबुङा गावनि जिउखौ माबोरै गोरलैयैनो खुंनो हागोन बैफोरबायदिखौ नायनानै बैफोरबायदि सुबिदाखौ नायनानै सुबुङा दावबायस'नो नङा होनबा नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो नोंथां।
आरो नोंथाङा गुवारसिनै फोरमायनो हाबावगोन ना?
थां दा नोंथां आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दि जोंहा सुबुं दावबायस'नाया गोबां रो खमनि दं जि जि दाबसे जायगायाव दासो नोंथाङा बुंदों गोबां जेंना जायाब जा जेंना जाफ्लबाय जाफबाय थानाय जेंनाया जाबाय थायो अब्ला बे जेंना जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायो थिख हमनानै लाबाय जोंहाबो जुदि दाबसे जायगायाव थाबाय थाबाय बे दाबसे जायगायाव जुदि जों मेडिकेल एबा फरायसालिनि गोबां जेंना जायोब्ला जोंहा बे दाबसे जायगाखौ थांनानै गुबुन दाबसे जायगा आव मोजां जायगा नायनानै थांनांगौ गोनां जायो जोंहा सुबुंफोरा बेनिखायनो जों सुबुंफोरा सुबुंनि थाथिलि एबा दावबायसनाया अ अहम सुबुंनि थाथिलिया थाजोरा जायगा दाबसे थाबाय थाया जायनि थाखाय जोंहा सुबुं दावबाय जायखौ बुङो सुबुं दावबायैसनाय बे सुबुं दावैसनाया गोबां सुबुंनि जिउआवनो जायो जायखौ बुङो जों सुबुं दावबायसननाय जोंनि सुबुं दावबायनाया गोबां मोनसे गोनांथि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोंहा दावबा सनननांगौबो जायो सुबुं दावबायसननाया मोनसे गोनां। थार मोनसे नेरसोन बियो। दा नोंथां जोंहा बे खम समनि गेजेराव नोंथांजों आंङो सारायनो। औ नोंथा-बे खम समनि गेजेराव नोंथां सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय। सुबुं दावबायस'नायनि बागै नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो मोनाइनि, थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबय‌खर बावनाय थाबाय।
औ दे बिदिबा नोंथां।
औ उननि समाव लोगो मोनसिगोन नोंथां दे।